हेलौ नों
औ हेलौ नोंथां खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि नों थां।
औ हेलौ नोंथां‌।
औ खोनादों।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव साव सावरायनायदों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ
दे सों नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो।
औ बैसागु बैसागुखौ ओ माबायदियै ओ बा फालिनाय जायो बा म बेयावथ' बैसागुआवबोथ' मोसायो नङा होमबा
औ मो
औ माबोरै मोसा मोसायो ओ बैसागुखौ माबोलै माबोरै फालिलाङो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
बैसागो होनना बुङोब्ला
औ
मोसौ थुखैयो। मोसानायनि सानसे सिगां आरोना मोसौ थुखैबाय मोसौ थुखैनानै बिनि अखानायैहाय बिनि सानसे बा साननै मोसौ थुखैखांनानै बिनिबा सानसेबा साननै थानानैहाय ओ मोसायो ना मो सान ओंखारो गासै बो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ गासैबो
औ औ
खारो
औ बे जे मोसौ थुखैयो नङा होमबा
औ नंगौ
बे मोसौखौ ओ ओम जे माजों थुखैयो माजों थुखैयो आरो बिसोर
मोखौ मोसौखौ ना अ
एसे बुंनानै होदो नोंथाङा
मोसौखौहाय अ बिदिनो मा बुङो बे थाराय ना माब बुङो थाराय बिफां आरो दिगलि
औ औ
बे मोननैखौ नांगोन ओ औ औ बिदिनो औ ओइदिनखालि माने मोसौखौहाय। गनजों बुनो मोना आरो ना।
औ
औ बिनि फ्राय बिदिनो ओ लाव फान्थाव बेफोरखौहाय हानानै हानानै ओमफाय मोसौखौ ओ मोसौनो सारनाय जायो।
औ लोगोसेनो दिग लि लिथि बिलाइजों बुस्रोदनाय जायो आरो। औ औ मालाबो गानहोनाय जायो। जायो।
उम
लोगोसेनो बे ओ बिसोरनो ओ सारायनि सारायनि हांगार आरो बिदि खान्थानि हांगार बिखौ